ना
औ खोनादों,
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय,
औ नोंनिसिमबो,
औ ओ दा नोंथाङा मा खामदो?
आं दा ओरैनो जना दंथयो,
ओरैनो जना दंना,
औ
आ दा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि हा,
औ सोंजागोन,
इन्टारनेटनि माने आं सोंनि, दा इन्टारनेट जुग, नोङा होमबा
औ
माने बे इन्टारनेट जुगा जोंनि थाखाय फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि, नङा होमबा खायसेथिं जोबोद, उम फारसेथिं मोजांबो खामानि मावबोदों आरो फारसेथिं बिदिनो खहाबो जाबो दोंखायसे दा बे ओ मोजांनि, आरो गाज्रिनि खहानि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा? आंनो खिन्थााहरनो हागोन नामा?
औ मबाइलनि बागै आरो ना,
औ
फननिबागै औ इनटान मबाइलावसो नायो नालाय जों दा माने गासैबो न'खराव दानि जुगाव मबाइल थाफ्रामजोबो,
औ
आरो बेखौ मोजाङै बाहायबा मोजां जायो, मोजां होन बुङोब्ला जों जेनेबा खुरमा बाय बाहागिफोरखौ खौरां लानो हायो,
औ,
इदिनो माबा मोनसे उसुबिदाफोर जाबाथाय जोंङो ओ सेर खालामलायनो हायो रायलायनो हायो फोरमायलायनो गोजाननिफ्रायनो बिदि जों जोंनि गोसोआ माने मोजाङै दं बिथाङा बिदिखौ मिथिनानै गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो। आरो बिद दिनो मबाइलफोरजों दा जोङो बायदि इदिनो इन्टारबेटआव इन्टारनेटआव बायदि मोजां मोज जां बोसोन मानसिफोरनि बोसोन होनाय इफोर खौ खोनासंनानै माने जिउआव मोजां लामाजों दावगालांनो हायोआरो माबायदि खालामबा मा जायो बिब फोदि बहुत माने गेदेर गोलाव मानसिफोरा बुजायनाय थायोना इन टारनेट फोराव बेफोरखौ मोजाङै मो जां माने नायबाथाय जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। आरो दा अनलाइन क्लास बिदिनो बायदिसिना इदि जायो बेफोरखौ जोङो बेयावनो लानो हायो। माने बेलेगाव थाङालासिनो नआवनो थानानै फरायनो हायो अनलाइन क्लास
औ
बोदिनो बायदिसिना माने
औ बे बेमोजांनि थाखाय जाबाय नङा होमबा ओ गाजि जोंनि थाखाय फंनैसो बुंनो हागोन ना? गाज्रि जिथु दा मो नोंथाङा मोजां खौ बुंबाय। जोबोद मोजां जादों। आ जिखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा गाज्रिया
औ गाज्रियाबो बेनो बे माने बांद्राय मु फोल नायबाय थाबा। माने उन्दै उन्दैफोरनो बांद मबाइल होबा। मबाइलखौ नायनानै नायनानै बिसोरो फरायनायखौ गारो बा फालथु भिडिअ बिदिनो नायै नायै माने फरायनायनि फारसे माथायाव सोआ । बुहुत गथफोरानो आरो मब मबाइल नङाबानो ओंखाम जाया बेफोरबायदि। प्रब्लेम जायो गथफोरा बिमाफोरा मबेल नायदाव नायदाव गथफोरखौ जोबोर गाज्रि। जियाव लाङो आरो। इदिनो म मबाइल नङाबानो थानो हायि मानो हायि माने गथफोर बैसोआव गोदोथ गेलेयोमोन गामिफोराव थांना ज ज। बेफोरदि गेलेनाया खम जायो आरो न आवनो। थाबाय थानाय जायो बिदिनो गेलनो नो माने थाङि लोगो गावस्रानाय बिदि जायो आरो नआवनो हारसिं थां ग्रा मबाइलजोंल थाग्रा बिदि जायो।
खोब मोजां ओ नोंथांनि बुंनाया गासैबो मोजाङानो। बो मिथिना मोनबाय
औ
मिथिबाय मोजां मोनबाय आङो दा इन्टारनेटनि सोलिगासिनो नङा होमबा
औ
मोजां होननो थाङोब्ला जोंहा गोबां उसुबिदाफ्रा जोंहा एसे
औ
मोजां
ओम।
बिदिनो माबा माबि दैथाय हनोब्ला मबेल गैयामोन बेयाव जोंहा लाइजाम बायदिसिना हरनांगौ जायोमोन । बिदिनो जा जोंनि था